नोंथां हेलौ।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओ सम दोङोबा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ जोंनायाथ' ओ बुंनो थाङोबा बर'फोरा जोंनिया गोदोनिफायनो बि दि दानाय लुनाय सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां? ओ दानाय लु ओ दानाय लुनायखौ माबायदि ओ बेनि अनगायैबो आरो मा मा मुलाम्फा मोनो नोंथाङा एसे बुंफोरहैना होनो हागोन ना?
औ औ। दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा ओ दानाय नाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा आरो। दाबो माने बिदिनो खाथा ओ ओ गोदो बिदिनो जोङो बर' आइजोफोरा ओ जि दानानै ओ जि दानानै बयबो गावनो दानानै गावनो गानोमोन आरो बि फोरबायदि आरो
गोदो बयनिबो न'खराव बिदिनो बर' आइजोफोरा ओ गाव माने ने न'खर न'खर बयबो गावबा गाव बिदि इसान इसानसालि खौ थानायखौ नुखायोमोन आरो जोङो बिसोरो गावबा गावनो माने बिदि दखना गामसा बा फालि एबा आर'नाइ बि बेफोरबायदिखौ बिसोरो माने गावबा गावसोरनो दानानै गावसोरनि आ आखाइजोंनो आगर एरनानै गानोमोन आरो दखनाफोरावबो बायदिसिना रोखोमनि आगर एरोमोन। जेरै हाजो आगर, फारौ मेगन, थाइगिर बिबार एबा दिंखिया बिलाइ फोरनि माने आगरखौ एरखांङोमोन आरो बिसोरो। बे एरखांनानै बिदिनो दखनाफोराव फास्रा बिदि फालि जोमग्रा बेफोराव आगरखो एरोमोन आरो बेफोरबायदिनो गानोमोन गाननायखौ माने नुयोमोन आरो गावसोरनो दानानै गाननाय नाथाय आथिखालावथ' बेफोरबायदि बेफोरबायदि दानानै गाननायखौ नुनो थांला आरो। बयबो माने बिदि मेसिनजों दानाय मेसिनजों दानानै फाननाय जिफोरखौसो गाननायखौ नुयो आरो। दखनाफोरखौबो बयबो माने बाजारनिफ्राय बायनानै बा दखाननिफ्राय बेफोरनिफ्राय माने बायना लाबोनानै गाननायखौ नुयो आरो आथिखालाव आरो जोङो गोदोनि आइजोफोरा बिदिनो हौवाफोरनि थाखायबो गामसा आर'नाइ बेफोरखौ माने दायोमोन आरो। आरो जोङो हिसान सोंनो थाखाय जोङो हिसानखौबो बिदि माने लामायावहाय सोंनाय जायोमोन आरो। लामायाव ओ बिदि ओ सथ' बिदि सोंनाय जायोमोन आरो जोङो ओ
इसान दायोमोन आरो
औ
गोदो बिदिनो
माने आथिखालनि आइजोफोराथ' बेफोरबायदि जेबो दानो दानो लुनो दानाय लुनायखौ माने रोंला आरो माने बयबो ओ गोरों गोरा जाजोब्बाय नालाय बयबो। माने ओ फरायनायाव एबा ओ गुबुन खामानिफोराव जाजोब्बाय नालाय बेनि थाखायनो जोङो-
ओ बेफोरबायदि गोदोनि बायदि दाना गावनो माने दानानै लुनानै माने गानला आरो। आथिखालाव बेफोरबायदि गानला आरो बे माने गुबुना गुबुन बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो जोंनि आइजो फोरा आरो दा ओ गोबां गोरों गोरा जाजोबबाय नालाय आरो रावबो माने बिदि ओ सम होनो मोनला। बिदि दानाय लुनाय ओ दानायफोराव माने खामानिफोराव बेफोराव सम होनो हाला नालाय गावबा गाव खामानियाव थांनांगौ जायो। बेनि थाखायनो जों नो ओ गाननायखौ नुला आरो गानला आरो रावबो बिदि ओम फाननायखौसो बायनानै बयबो गानो आरो बेफोरबायदिनो ओ आथिखालाव बेफोरबायदिनो माने सोलिगासिनो आरो औ नोंथाङाबो बेफोर ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गावबा गावनो माने दानानै गाननायखौ नुनो मोनो ना नुनो मोनला?
औ नोंथां बुंनो थाङोबा जोंनि बिदि गामि ओनसोल एबा जों साखाथियाव जों गोबां खम नुनो मोन सै नङा होमबा ओ नोंथाङा बुंनाङा बायदि बिदिनो जोंहा गोबां खामानिफोराव मुखुबखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो दानाय लुनायनि अनगायैबो जोङो ओ दानि जुगावथ' जोङो सोंलोंथायजों जौगालांनाय नङा होनबा नों थां ओ बिदिनो ओ गासैबो जोङो सोलोंथायाइयाव ओ नांथाबनानै जोङो बिदिनो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय एबा जों सोरां लामाथिं ओ थांनो थाखाय जोङो गोबां नाजानायजों जों सोलों थाय लानो हायो बिदिनो जों गोबां बि बिदिनो साख्रि बाख्रिनि थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामो नाथाय जोङो दानिया बिदि ओ जोङो दानाय लुनायखौ गोबां नुनो मोनला नाथाय दङ गामिफोराव जोङो न'फा न'नै गोबां नुनो मोनो। ओ बिदि आइजोफोरखौ बियो मोनसे ओ गर दानाय लुनायाथ' बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे हारिमुवाव गोलैयो।
औ औ नंगौ।
बेखौ जोङो ओ गोदोहाय बांसिन बिदिनो जोङो ओ दाउ अमा लानानै जोङो बिदिनो फान नानै ओ खुन्दुं बायनानै ओ जि लुनानै गावनि नांगौखौ दाना लायोमोन। एबा जों न'खरनि नांगौफोरखौबो जोङो दाना होयोमोन होनना मोनथिनाय जायो।
औ नोंगौ।
गोदोहाय जोंनिया रांखावरियाबो ओ जोङो नांगौबायायदि ओ मोनामोन। से औ खोमोन जोङा हाथाय बाजाराव फानैबाबो ओ जोङो नाथाय जोङो बायनानै। जानो थाखाय जोंहा रांनि गोनांथिबो जायोमोन बेनिखायनो बिथांमोना ओ बायनानै खुन्दुं लु नानै सिदायोमोन जेरै जोङो खुन्दुंफोरखौ ओ बुंनो थाङोब्ला खुन्दुंफोरनि बागै ओ जों बिदिनो पलेस्टार एबा माथा एबा भुथिया। ओ आरो बिदिनो। ओ इन्दि जिफोरखौ जोङो दानायखौ गोबां नुनो मोनो नङा होमबा। उम गोदो जोङो आइजोफोरा बिदिनो ओ गोदोहाय ओ जोङो हाजो हालाफोराव जोङो बेन्दों बेनला एबा जोङो बिलाइफोरखौ जोङो बिनि बिलाइफोरजों जोङो सेबखांनानै ओ जो बिदिनो। खुन्दुंखौ सोबखांनानै जोङो गोबां ओ गाब बानायनानै जोङो जि दानायखौ नुनो मोनोमोन।
औ नोंगौ।
बिदिनो ओ बर'फोरा गोबां न'खरफोरखौ बिदिनो ओ जि दायै दायै ओ खुंबोनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों ओ आथिखालावबो जोङो नुनो मोनो। नाथाय जोङो ओ नोजोर होनानैबा आथिखालाव गोबां बिदिनो दानायफोरा खम आरो जों हाथाय बाजारफोराव बांसिन ओ बायनानै गानो नङा होमबा नोंथां। ओ जों न'खरफोराव ओ दानायखौ गोबां नुनो मोना जोङो नांगौ जाबा। जोङो हाथाय बाजाराव जों बायब्रबनानै लायना गाननायखौ नुनो मोनो ओ नाथाय। जोङो न'आव दानानै गाननाया जोबोर ओ गुबैयै आराम जोङो रोजोबनाय जायो। जायो। ओ जोङो गलाफोराव बायनाया गोबां बिदिनो गेसें बिदि जोरि। ओ थाब थाबनो जोंनिया जामनाय
औ औ नोंगौ।
जोङो ओ दानि जुगाव जोङो गुबै जिखौ जोङो गोबां मोननो थांला बुंजायो।
औ नोंगौ।
बिदिनो बर'फ्रा गोबां ओ दारिमिन बिदिनो गोबां फसंबाय नङा होनमबा नों थां गोबां ओ फालांगिआव जौगालांबाय
औ।
फोरखौ बिदिनो नुनो मोनो ओ। बिदिनो जोङो दानाय लुनायफोरावबो जोङो ओ बुंनो थाङोबा आथिखालाव जो जोङो टाउन सोहोराव ओ बिदिनो। जोङो नोगोरफोराव गोबां थाहैबाय बिदिनो ओ दानाय। ला दानाय लुनायाव जोङो मुखुब गैलिया एबा सोलोंथाइफोराव लानो थाखाय जों गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो थायो गामि ओनसोलाव थानो मोना बिनिखायनो जोङो जेबो मोनथि दि एबा बिदिनो जोनाङो ओ नाथाय। ओ जों गोबां खम जानायखौ नुनो मोनदों बिदि दानाय लुनायफोरखौ। ओ जोङो बेफोरखौ बर'नि हारिमु बिदि दानाय लुनायफोरखौ लाखिनो थाखाय एबा। गुबुन आसार खान्थिखौ लाखिनो थाखाय जोंहा ओ सबनिबो ओ। बयनिबो बिबार नङा होमबा नोंथां लाखिनांगौआ बिदिनो। जोङो गामिफोराव जेरै गामसा दख'ना एबा फालि ओ अग्रं लांगा। बिदिखौ जोङो दानायखौ नुनो मोनो उम दानानै जोङो हाथाय बाजार फोराव एबा ओ बिदिनो जोङो गोबां फालांगि खालामनाय नुनो मोनो ओ हाथाय बाजाराव जोङो। आथिखालाव बुंनो थाङोबा बर' आइजोफोरखौ गोबां बिदिनो फालांगि खालामनाय नुयो हिनि गलाफोरखौ। जों गोबां होनाय नुयो एबा जों फोरबो ओ माबा मोनसे जोंङो मेला फोर जाबा जोङो गोबां ओ बर' आइजो फोरखौ जोङो बिदि जि फाननानै ओ फाननायखौ जों गोबां नुनो मोनो उम बिदिनो जोङो जिफोरखौ ओ जोङो बिदिनो आस्राफोर लानानै जोंङो ओ लाथाफोर लानानै जोङो बिदिनो लाथाफोरखौबो जायोबा जों हाथाय बाजाराव फाननानै बिनि सेखौ जोंङो ओ थावख्रिजों लुनानै इन्दि जि दायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
इन्दि जिया जोबोर ओ आगोलनिफ्रायनो जोबोर बेसेन गोसा। ओ बेखौ जोङो। थावख्रि लुनायखौ जोङो नाथाय आथिखालाव गोबां ओ खमसै जोङो नुनो थां या ओ जोङो ओ बायनो थाङोब्ला हाथाय बाजाराव बिदि जोङो फास्रा एबा जोमग्रा एबा हौवाफोरनि जोङो गस्ला बानायनानै गोबां ओ गा बनि आगर एरनानै जोङो फाननायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदि बिदिनो जोङो ओ हिन्जावफोरा बिदिनो जोंनिया ओ गान्नाय बुङोब्ला गाननाय जोमनाय दानायफोरा ओ जोंङो मोननै रोखोमनि गाननाय जायो बि बिदिनो जोङो अग्रं दख'ना एबा जों लांगा दख'नाफोरखौ जों गाननाय नुयो नङा होमबा।
औ औ
आथिखालाव ओ बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनायफोर दानाय लुनायफोराबो खम जादों बाबो जोङो दारिमिन गायसननानै जों गोबां जौगाखांनायखौ नुनो मोनदों जोङो। जामबुं फुंनि जामबुंफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां बिदिनो गोसार होनो हा यो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो दाना लुनानै बिदि गोबां ओ ओनसोलनि एबा जोङो गोबां ओ हादरफोरनि सुबुंफोरा जोंखौ दासान्दि जोंखौ जोबोर मो-मोन्थि नो मोनदों बेयो मोनसे बर' हारिनि ड्रेस होननानै जोंनिया। जौगालांगासिनो नङा होमबा ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जागालांबाय नङा होनोमबा नोंथां
औ नोंथां।
रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ